औ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो गोजान बेलासिनि गाहाम हालनायखौ नोंथांनिसिम बहरग्रोनाय जाबाय।
नोंथां ओ नोंथांसिमबो आंनिफ्राय ओ गोजान मोनाबिलिनि ओ गाहामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय थाबाय
ओमफ्राय नोंथांजों बे समाव नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जानो जाबाय जाबाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन ओ जोंनि जोंनियावथ' जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो ओ बिदिनो जोङो बैसागुखौ जों बर'फोरनि ओ बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो होननानै ओ खुंनाय जायो। गोदोनिफायबो फालि बोदों आरो दाबो फालिगासिनो दङ'। ओ बिदिनो जोंनाव बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों ओ बैसागुआव जों अ बैसागुनि सेथि साननि आगोल जों ओ मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो। आरो सेथि साननिफ्राय जों मानसि बैसागु होननानै खुंनाय जायो। जेरै ओ मोसौ बैसागुआव जों ओ मोसौखौ फुङावनो जोङो थाव गुबैखौ जों मोसौनि गङाव बा मोसौनि आसुगुराव फुननाय जायो ओ बे थाव गुबैखौ जों ओ मोसौनाव फोनोब्ला मोसौआ बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै जों सानो एबा गोदोनिफ्रायनो आबै आजौमोननि फ्राय जों ओ खोनानानै मोनबोदों बा बेखौ फालिबोनानै जोङो ओ गोबां ओ मोसौफोरनो बेराम आजारनिफ्राय बारग'दों होननानै सानना लानानै फोननाय जायो। हेल' खोनादों ना नोंथां औ औ औ बिनि उनावहाय जों ओ बिदिना दिग्लि लिति फान्थाव हालदै बायदि आरिखौ जोङो हाग्लिना लानाय जायो आरो ओ मोसौखौ जों दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो। बै दैमायाव थुखैनो लांनायनि आगोलावनो जों ओ हांगार थौ-थौनि हांगार थौ खिथौनि बा साराय खिथौनि हांगार खौ जों होग्रना होख'नानै लाग्रोनाय जायो आरो बे हांगारखौ जों ओ थाव गुबै फोननानै लानाय जायो बे बे हांगारखौ जों फोननो थाखाय आरो ओ एन्दा बिलाइनि देन्था मोनथाम लानाय जायो। औ बेखौ जों मोसौ थुखैखांनायनि उनाव फोननानै होनो थाखाय लानाय जायो ओ जेब्ला जों मोसौखौ बिलो बा फुख्रिफोराव लांनानै थुखैयोब्ला जोङो ओ थुखैखां थुखैनाय समाव जोङो मेथाइ खननाय जायो। जेरै मेथाइया लाव जा फान्थाव जा ओ बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि मेथाइ खननानै जोङो ओ ओ थुखैनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
ङो बर' खुगा मेथाइ होननानै बुङो। आरो बिदिनो बै सानखालि जोङो मोसौखौ सारोन हगारना दोननाय जायो। ओ आरो मोनाबिलियाव जोङो गलि बावनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो ओ बेयाव जों फाल फागा बावो। जेरै जोङो ओ माइरं जावख'नानै मोननाय गुन्दै बेखौ होनानै ओ थास' बिलाइ ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि बावथाय जेरै ओ बोग्रि सु बिदि बायदि होनाय जायो। धुप धुना होनानै ओ बिनि उनाव बावखांनायनि उनाव जों मोसोखौ खानाय जायो खानानै जोङो ओ बिनि नैथि सानखालि जों मानसि बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो। जेरै मानसि बैसागुखौ जोङो ओ ओरैबायदि खुंनाय जायो जे जों ओ गिदिर गिदिरखौ जों खुलुमो आरो उन्दैया जोंखौ उन्दै उन्दैखौ अननाय। बिदि हाबाफारिखौ जोङो खुङो सेथि सानाव।
औ औ।
नैथि साननिफ्राय जोङो ओ बैसागु मोसायो। बिदिनो स्नि सानालासे जों बैसागुखौ मोसायो आरो बे स्नि सान जोबथा सानखालि जोङो। ओ सेजौ सेथा मैगं जायो। बेनि बे मैगंखौ जायोब्ला जोङो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो मोन हायो। यो होननानै जों सानो ओ नोंथांमोननाव माबायदि बैसागु फालियोै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जेरैहाय नोंथाङा सिगाङाव बुंलांबाय दे मोसौ थुखैनाय बा मोसौ सान फालिनाय। जोंनावबो थारैनो बेबायदिखौ जोंनावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जायोबा मावफुंनाय जायो आरो नों थां बिबदिनो बे मोसौ थुखैखा खालि जेब्ला मोसौ थुखैखांना फैखांबाय अब्ला जोंहा ओ फुंनि ओंखाम जाखांनानै नैहाय जों गामियावहाय माने बैसागोजों सोमोन्दो लाखिना माखासे खेला दुलाफोर होनाय होनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंनि दोरोङारि खेलाफोर दङ जेरै खारनाय बारनाय बिदिनो खमलायनाय ओमफ्राय दिरुं बोनाय थालिर बिफां गाखोनाय। हांसो हमनाय जे जोंनि गो दोनि गोमालांनो हरनाय हमनाय माखासे खेला दुलाफोरखौबो होनाय जायो आरो लोग से ओमफ्राय बिब्दिनो बे खेला दुला जों ओ लोब्ब लाखिनानै जायफोरा बे खेला दुलयाव देरहासार जादों बिथांमोननि थाखाय जोङो। बान्था होनाय जायो आरो नोंथां औ। ओमफाय बिदिनो मानसि सान जे बैसागुनि सेथि खालार मानसि सान होनना जों बुंनाय जायो बे सानखालि नों थाङा जेरै बुंनाय गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरा उन्दैनो अननाय आरो सिबिनाय बावनाय। बेफोरबो जोंनाव ओ एखे रोखोमैनो जायो बेनिफ्राय जोंहा बे खालिहाय जोङो ओ बाथौ थानसालियावहाय फुजाफोर होनाय जायो आरो न
औ नंगौ।
ओमफ्राय बिदिनो नैथि जा बैसागोनि जोङो न नै थारिख होनगोन जायखौ जोङो बा जों बेखौ सैमा सान होननानै जों फालिनाय जायो आरोना। नोंथां बे खालि जोङो बांसिनानो मा खालामो ओ गामिनि बोराइ बन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो खौसे लानानै गथ' गथायाइ खौसे लानानैहाय न' न' ब सागो मागिनाय जायो आरो नो थखं जेरैहाय बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दख ख'ना फास्रा फालि गामसा आर'नाइ बायदिसिना लानानै जोङो। मोसाहैनो थाङो जेरै आरो मोसानायाव जोंनो नांगौ जानाय माखासे दामजु फोर बर'नि दोरोङारि दामजु। खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लाइग्रि बिदिनो हारम'नियाम बायदिखौ लानानै जोङो रंजाहैनाय जायो आरो नों
औ।
बिदिनो जोङो गामियावहाय औ नोंथां मायबा बुंदों?
औ नोंथां ओ बैसागु मोसानायाव जोङो ओ औवानि थरखा लायाबोला बैसागु
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ बे थरखाखौ आं बुंनो बावलांदों नोंथां नंगौ थारैनो बेबो ओमफ्राय जोंहा बैसागुखौ गामियावहाय नैदिन जोङो मोसानाय बा मागिनाय जायो आरो नों थां औ बेनि उनावहाय जोंहा बैसागआव थ'जोङो गाबै गासै स्नि सान जोंहा फालिनाय जायोनालाय ओ जेरैहाय जोङो मो मोसौ बैसागु मानसि बैसागु सैमानि बैसागु अमानि दाउनि बिदिनो बिदिनो बिफां लाइफांनि बिदिनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय गासैनिबो माबाखौ जोङो फालिनाय जायो आरो । ओमफ्राय जोंहा स्नि सानखालि जे नोंथाङा बुंदों ओ मिथिंगायाव मोननाय जोंनि जे गोखा गोखै मैगं खांथिना जानाय सेजौ सेथा मैगं अ बेफोरनि मुंखौ आङो मोननैसो बुंनो सानदों जेरैहाय जोंहा खुंखा थाबाय ओमफ्राय जारि एलासि ओ बिदिनो ओ ओ नोरसिं ओ थाराय बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंखौ जोङो खांनानै जायो आरो बे खांनानै जानायाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दं नोंथां ओ बे मैगंखौ जोङो बोसोराव गोदानाव जायोबा माने जोंनाव माखासे बेमार आजारफोर दानगारो आरो नोंथां जे बेमार आजार जानाय नागिरनाय बेजों लोगोसे इयुनाव जोंनि फैबाय थानाय सम बेमार आजारफोराबो जाहाथे जोंनाव जेबो सन्देर फैया बेखौ खौ जोङो फोथायनाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो। औ ओमफ्राय बिब्दिनो जोंहा बैसागुखौ बिदाय होनो थाखाय गामियाव मोनसे मिथिं खुंनाय जायो आरो नोंथां जायखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो ।
औ नोंथां ।
बेहाय जोंहा माखासे ओ बादायलायनाय होयो जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय होनोब्ला जोंहा खन्थाइ आवरायनाय बा खन्थाइ लिरनाय सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय हरखाब बिबुंथि बुंनाय बिदिनो बाथ्रा दानथेलायनाय बायदि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जायो । आरोहाय जोङो औ । हारिमुनि बेलायाव थाङोबा ओ खुगा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय दामनाय बादायलायनाय बा दोरोङारि दामजुफोरखौ दामनाय बादायलायनाय ओमफ्राय बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय बे फोरखौ जोङो होनाय जायो बेजों लोगोसे जायफोर बादायारिफोरा देरहासार जादों बेखौ जोङो बान्था होयो आरो । ओमफाय बै जे जों मिथिं खुंनाय नोंथां बेवहाय जोङो गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ लेंहरनानै ओ आर'नाइखौ जोङो मान हिसाबै होनानै गा-गामिनि गासैबो बिसोरखौ खुलुमनाय जायो आरो नोंथां औ । बिबदिनो जोङो बैसागुखौ रंजानो थाखाय ओ गुबुन गुबुन ओ जायगानिफ्राय जों ङो माखासे आलासिफोर लिंहरो मोसाग्रा आलासि बा मेथाइ रोजाबग्रा आलासि । जोङो लिंहरो आरो बिब्दिनो माखासे बुंथिगिरिफोर आलासिफोरखौ जों हांख्रायनानै लाबोयो जाहाथे जोंनि इयुन दावगालांनायाव जे बिथां मोन बुंथिनाय बा जि बुंना गालांनाय बेफोरो जोंनियाव माने गोजौ थाखोसिम दावखोलां नों थुलुंगा होयो आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फालिबावो नामा नोंथां?
औ थारैनो ओ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनाव बो एखे रोखोमैनो फालिनाय जायो । ओ नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ आरो नोंथांनि फ्राय ओ नोंथांमोननि बैसागुआव जाबायदि फालियो बे खौ मोनथिना मोननानै ओ जोबोद मोजां मोनबाय ।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुखौ जेरैबायदि फालियो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होनायनि थाखाय । गोजोन्थों नोंथां ।